हेलौ नोंथां औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नै आङो ओरैनो दङ नोंथां दायो जिरायनानै ए बा फांकानि बार जागासिनो दं नै।
ओ नोंथांजों बिदिनो दसे ओ खोथा सावरायनोबा बाथ्रा सावरायनोसै नागिरमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां नै ओरैनो दङ नालाय औ।
थ्राया बेनो जाबाय दि नोंथांनिफाय आं मिथिनो लुबैयो आरोना ओ दानि जुगावथ' जों इन्टारनेट बाहायो नालाय ओ बे इन्ट-इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायटि आरो इन्टारनेटखौ मा मा बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो खोमा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां। दा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' दा जोंहा माने आजिखालि गोबां इन्टारनेट बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। माने जोंहा इन्टारनेट गैयाब्लानो माने जोङो मोनसे खामानिखौ मावनायाव एसे गोब्राबखौ जों नुनो मोनसै आरो ना। इन्टारनेट गैयाब्लानो जों माने दानि जुगावहाय माने आथिखाल मुगायावहाय माने इन्टारनेटजोंसो जोंहा गोबां खामानिफोरखौ मावनाय जायो गासैबो खामानिफोरखौनो आरोना। जिहेथु जोंहा अनलाइनै मावनाय जायो दा जोङो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जोंहा बिदिनो गोबां खामानियावहाय जेनेबा स्पिदै जाबाय आरो ना माखासे ओ गोदोनि समावहाय माने जोङो अपलाइनजों मावनाय जायोमोन नालाय। दा
उम
जोंहा गोदोनि समावहाय माने बिदिनो लाइजामफोरजोंसो जोङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो लाइजामफोरखौ दैथायहरोमोन दा बै दैथायहरनाय टाइम ओ समावहाय जोङो माने गोबां टाइम लायोमोन मानो होनोबा
उम
जोङो मोनसे ओ गोजान जायगायाव जोङो लाइजाम दैथाय हरनो थाखायबा जोङो सानब्रै सानबा बा सब थासेखौनो लायो जोङो।
दा नाथाय जोङो दा मबाइल ओ सफैनाय लोगो-लोगो दा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंहाय दसे समनि गेजेरावनो माने नाम्बार थुनानै जेनेबा कल खालामनानै जोङो मोजां-गाज्रि खोथाफोरखौ जोङो खम समनि गेजेराव माने रायलायनो हायो आरो ना। दा बिदिनि गेजेरजों बो आरो जोङो दा माने भिडिअ कलनि गेजेरजोंबो जोङो दा मोखांजों-मोखां नायलाय लायनो हायो आरो ना। जोंहा माने दानि समावहाय गोबां सुबिदा फैबाय। आरो जों दा गुबुन दाबसे हादोरफ्राव जोङो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो खबर मोननो थाखाय जोङो दा ओ बा बिसिनि खौरांफोरखौ- जोङो दा खम समनि गेजेरावनो मबाइलावनो थुलाबायनानै नायबानो जोङो नुनो मोनसै आरो ना। दा माने जियानो माने गोबां स्पिडनिफ्राय स्पिड जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय इन्टारनेट आबो माने सिगांहाय माने सिगां जोंना टुजि थ्रिजि बेफोरबायदि जायोमोन आरोना। दाथ' जोंना फरजि फाइभजि बिदि जालांबाय आरो जाबावगोन फाइभजि ओ सिक्स सेभेन ओइद बिदिनो जालांबाय थागोन आरोना देनां जुगजों लोगोसे बे समजों लोगोसे सोलायलांबाय थागोन। दा बैफोरबायदिनि जाउनाव माने इन्टारनेटनि बिबाङा माने बांलांबाय थानायनि जाउनाव माखासे जोंहा दाउसिन दाउलाफ्राबो माने खहा जाबोनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बै इन्टारनेटनि जिखिनि रिंनाय बिसोरो जेनेबा जों जिखिनि बाहायनाय बेफोरनि माखासे ओ भलियाम बा रिंनायफोरा माने ओ दाउमा-दाउसा नि खोमायाव हाबनानै माने दावमा-दाउसाफोरा बैसोरो इन्टारनेट बेवहाय माने सहायनो हाया आरोना। जायनि जाउनाव माने दावमा-दाउसा माखासे माबाफोरा गोमालांनायखौ जोंङो नुनो मोनबाय। जेरै जोङो बिदिनो दाउ स'खा ओ बिदिनो जे जोलुंजे दाउ फोरा माने आथिखाल समावहाय माने गैबांलिया आरोना जोंनि ओनसोलावहाय। मानो होनोब्ला जोंनि इन्टारनेट बाहायनाया गोबां बांबाय। दा बेफोरनि थिउन जाउनाव बिसोरो जोंनि जायगायावहाय बा ओनसोलावहाय बिसोर थावरिनो हाला माने थानो हाला। जायनि जाउनाव दा बिसोर गुबुन दाबसे जायगाफोराव थावरिनानै थाहैनांगौ जाबाय आरो। बा बिसिनि अनजिमाफोरा खमाय लांनो हमबाय। दा
औ
जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां माखासे जोङो अनलाइननि गेजेरजोंनो मबाइलफोरावहाय ओ जोङो माखासे जिनिसफोर जेरै जोङो सपिं खालामनाय बा माबा मोनसे अर्डार खालामनाय बा जोङो सोरनोबा फैसा रां हरनाय। बेफोरखौ जोङो गुगोल पे ओ बिदिनो फन पे पेटिएम बायदिनि गेजेरजों जोङो माने मोजाङै जोङो माने फैसाफोरखौहाय हरनो हायो आरो। ना गोबां गोजान-गोजान जायगायावबो। जों गोदोनि समावथ' माने जोङो बेंकआव थांनानै एकाउन्टाव सोलायना हरनांगौ बेफोरबायदि जायोमोन। दा नाथाय जोङो गुगोल पे फोरनि गेजेरजोंनो जोङो स्केनार मोनसे बिहरनानै बे स्केनारावनो जोङो गोबां बुरजा रांफोरखौबो जोङो हरनो हायो आरो। दा आरो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां माखासे दंबावो जेरैहाय जोंहा अनलाइननि ओ बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे ससियेल मिडिया एप्स- फोरखौ बाहायनानै जेरै फेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम बेफोरखौ जोङो बाहायनानै माने माखासे सुबुंफोरा भिडिअ' जेनेबा रिल्स बिदिनो गोलाव मोजां-मोजां भिडिअ मटिभेसनेल बिदिनो सोलोंथाइनि फारसे माखासे भिडिअ'फोर बानायनानैहाय। बैफोर एप्सफोरनिफ्राय जोंहा ओ माखासे रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनो। आरो बिसोर माने गोबां सिलिब्रिटिफोर जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बेफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो आरोना। दा माने ससियेल मिडिया मा बे बोरैबाबा बुंनो थाङोब्ला मोजांबो आरो गाज्रिबो दामाने जोङो ओ ससियेल मिडियायाव मोजांखौबो मोनो आरो गाज्रिखौबो मोनो आरोना। जोङो दा बे समावहाय माने ओ उन्दै-उन्दै गथ'साफोरा बा ओ लाइमोनफोरा माने ए इन्टारनेटखौ माने बांसिनानो गाज्रि खामानियावसो बाहायो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो खायफा-खायफा ओ लाइमोनफोराहाय बिदिनो अनलाइननि गेजेरजों गेम गेलेनाय बिदिनो ओ ओ गाज्रि भिडिअ' नायनाय बेफोरबायदिफोरखौहाय जोङो माने ओ नुनो मोनो आरो ना। माने बिदिनो अनलाइन गेम होननानै बुङोब्ला जेरैहाय बिदिनो पाबजि फ्रि फायार औ बेफोरबायदिखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोङो बेफोरनि सोलायै जोङो दा मोजां-मोजां भिडिअसफोर नायोब्ला बा जोङो मटिभेसनेल भिडिअ'सफोर बा जोङो माखासे जोबै- बुस्थुफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो सोलोंनो हायो। जिहेथु जोंहा मोजां-मोजां ओ जेनेबा टिचार्सफोर जेनेबा जोङो अनलाइननि गेजेरजों फोरोंनायफोरखौबो जों मोननो हायो। दा बैफोरखौहाय जोङो सोलोंनानै लानांगौआ जोङो जोंनि थाखाय गोनांथार आरोना ना नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा इन्टारनेटनि बागै जेनेबा। माबायदिहाय बिनि मोजां गाज्रिखौ औ। दा फोरमायलांदो नोंथाङा एसे औ।
बिदिनो इन्टारनेट होनोब्ला ना नोंथाङाथ' खावसेखौनो फोरमायना अब्लाबो आङो एसे फोरमायनोसै आंनि बिबुंथिखौ आरोना
औ-औ।
ओ इन्टारनेट होनोबाथ' ओरैनो बर'आव सोंजेबा सोंजेबजे होनो आरो ना इन्टारनेटखौ ओरैनो इंराजियावथ' इन्टारनेट होनो बर'आव सोंजेबजे होनो आरोना बिनो इन्टारनेट बेफोरखौ जों गोबां बायदि-बायदि बिदिनो जों बुंनो थाङोब्ला अफिसफ्राव बाहायो स्कुल कलेजफ्राव बाहायो। स्कुल कलेज स्कुल कलेजफोराव अफिस थायोना अफिस स्टाब बेफोराव जों इन्टारटनि गोनांथि जायो आरो बेफोरनिनो बेबायदिनो इन्टारनेटखौ जोङो मबे-मबाइल आरो कम्पिउटार बायदि टिभि बायदिसिनाफोराव युज खालामनाय जायो आरो ना। प्राइभेट कम्पानिफ्राव इन्डास्ट्रियेलफ्राव बिदिनो अफिसफ्राव बांसिन जों इन्टारनेटनि गोनांथि जायो बिदिनो जों बिदिनो दा जों जेरै रेलवे नि अफिस थायो जोंहा बिदिनो कलेज
औ
बिदिनो गोबां बेंकफोर दं आरो बेफोराव जों दानि जुगाव इन्टारनेटनि गोनांथि होनबा जों मा-मा जोंनाव गोबां रोखोमनि इन्टारनेट नुनाय जेरै जोंहा जिअ' थायो एयारटेल थायो बायदिसिना रो सेसनेल बेफोरनि गेजेराव जों इन्टारनेटखौ मोननो हायो आरोना।
औ-औ।
बिदिनो जोङो आरो इन्टारनेटखौ जेरै नोंथाङा दा फोरमायदों टावार-टावारनिफ्राय फैयो आरो ना इन्टार बेखौ गावबा गाव कम्पानि जेरै आं एयारटेल कम्पानि जिअ कम्पा बिदि ओ गावबा गाव कम्पानिनिफ्राय इउस खालामनाय खाथियाव थानाय जि इन्टारनेटआ साबसिन बेफोरखौ जोङो इउस खालामनो हायो आरो ना।
औ
बिदिनो जोङो ओ बिदिनो जोङो ओ जोङो गोदोनि सम दंबावो ना जोङो बिदिनो बायदिसिना इ बि सि, ए पि सि आरो बिदिनो आसाम पुलिस बायदि रोखोमनि डिफेन्सनि साख्रिनि थाखाय जोङो बिदिनो‌ ओ इन्ट्रेन्सनि थाखाय एबा जोंनि एगजाम होनो थाखाय बिदिनो समाव जों बिदिनो साखाथियाव थानाय एबा गोजानाव थानानै बिदिनो कर्स लानो गोनां जायोमोन आरो नाथाय जों दानि जुगाव बांसिनानो गावबा गाव ओ इन्टारनेट फैनायनि उनाव जों गावबा गाव न'आव जिरायनानै न' सिङाव थानानै एबा सिङाव थानानै जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइल एबा लेपटपजों जोङो नायनो हायो आरो ना नोंथां।
औ
बिदिनो जों कर्स लानो हायो बिनो कर्स दिवरेस थायो जोङो बेखौ जों करेसन दुरेसनाव थाब्लाबो जों बिदिनो ओ अफलाइन क्लास लाबा जोङो जिबायदि मास मोनथाम मोनब्रै गाहाम लानो गोनां जायो नाथाय जोङो जुदि जोङो अनलाइननि गेजेरजों बा बिदिनो जोङो मास मोनथाम मोनब्रैखौ जोङो दस दिन फन्द्र' दिननि गेजेरजों फोजोबनो हायो आरो ना। नोंनि-नोंनि सायाव सोनारो ना जेसेबां टाइम होनो हायो बिनि गेजेरजों जों फोजोबनो हायो आरो। बे जों आथिखालाव गोदोनि समाव बिदिनो ओ टिभिफ्राव जोङो बिदिनो ओ टिभिफ्रा गोबां रोखोमनि कम्पानिनि थायोमोन आरोना बेफोराव जोङो बांसिनानो बिदिनो जोङो इदिनो ओ थिखानाय एबा रिसार्ज सोनानै जोङो बाहायनाय जायोमोन आरो नायनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बांसिन टिभिफोरखौ जों इन्टारनेटजों एसे कानेक्ट खालामो मान होनोबा जों इन्टारनेट कानेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो माखौ नायनो जों बेखौनो सार्च खालामनानै नायनो हायो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो आं बुंनो सानो जि ओ स्कुल कलेजफोराव एडमिसन लानो थाखाय जों बेयाव जों इन्टार्नेटनि गोनांथि, मानो होनब्ला जों बेयाव बा जों गोदोनि समाव ओ स्कुल कलेजफोराव थांनानै एडमिसन खालामनो गोनां जायोमोन अफलाइन फर्म गोनां दिहुनाय थाइम गैला ना। न'आव थानानै एबा साखाथि थानाय सि एस सि सेन्टारफोराव जों थांनानै ओ अनलाइननि गेजेरजों एप्लाइ खालामनाय आरो ना।
उम
बिदिनो जों एप्लाइ खालामनानै बिदिनो एडमिसन लाजेनायनिफ्राय जों कलेज जोबजासिम जों इन्टारनि गोनांथि जायो स्कुल कलेजफोराव बिदिनो मालाबा समाव। पर्म फिलआफ मालाबा समाव एडमिसन बिदिनो ओ पेमेन्ट खालामनांगौ जायो आरो ना। बेनि अनगायबो जों आरो मोनबाय गोबां सु ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफ्रानो जौगानो हादों गावबा गावनि रोंगौथि एबा टेलेन्टखौ जों देखायनाय नुनो मोनदों आरो ना ससियेल मिडियानि गेजेरजों। ससियेल मिडिया बुङोबा जों इउटुब फेसबुक बिदिनो इन्सटाग्राम बायदि बायदिनि गेजेरजों बिदिनो सासे सुबुं एबा सुबुंफ्रा गावनि रोंगौथि एबा गावनि टेलेन्टखौ देखायनो थाखाय ओ लाजिया फांजिया बेफोरनि गेजेरजों कन्टेन्ट खालामनानै एबा स्क्रिप्टटेट लिरनानै बिदिनो बायदि रोखोमनि सोरबा खन्थाइ आवरायनाय सोरबा मोसानाय जालेल जानाय लोंनाय माबोरै समाव बेफोरनि सायाव लाइफ स्टाइल एग्रिकालसार बायदि रोखोमनि बिदिनो स्पर्टफोरनि बायदि बायदि रोखोमनि जों नुनो मोनो आरो ना। बिदिनो जोङो जि दा दाबसे जायगायाव थांनानैब्लाबो जों गुबुन जायगायाव मा जादों बेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो नुनो मोनदों जोंनि साखाथियाव थानाय जेरै अरुणाचल हादर दाख्लैसो नुनो मोनदों जे जों दैबाना जानाय जि ओ दैबाना जोबोद खहा जादों बिदि सुबुंफोरनि न' बां मानसि सुबुंफोरनि जिब जुनार बायदिबो खहा जानाय नुदों जों बेखौ इन्टारनेटनि गेजेर सो नुनो मोनदों जों इन्टारनेट गैयाब्ला जों बेखौ नुनो मोननाय नङामोन आरो दा जों इन्टारनेट फिनो लोगो बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो आं बुंनो सानबावोदि जोङो इन्टारनेटखौ अ नोंथाङा दहाय फोरमायदों सोरबा मोजाङाव बाहायो सोरबा गाज्रियाव बाहायो नंगौ दे सोरबा मोजाङाव बाहायो सोरबा गाज्रियाव बाहायो जाय सुबुङा गाज्रियाव बाहायदों बेनि थाखायथ' मोजां नङा जाय मोजाङाव बाहायदों ओ बाहायदों बेनि थाखाय मोजां जायो आरो ना जों बुंनो थाङोब्ला जों होननानै जोंनि थाखाय मोजां आरो नोंथां। बिदिनो इन्टारनेट एबा टावार गायनाय समाव जोङो बिदिनो जिब जुनारफोरनि खहा जायो होनो आरो ना। फ्राय जों सुबुं मानसिया जेसेबां साबसिन हामसिन खालामगासिनो दं बिदिनो आबहावायाबो गाज्रि जादों। बिदिनो जिब जुनाराबो खहा जादों आरो बिदिनो थांना थानाय समाव सुबुंफ्राथ' इन्टारनेटजोंनो मानो होनब्ला दानि अ गथ' गथायफ्रानो सोरांनायनिफ्रायनो लाजासिम ओ उन्दुजासिम ओ सानसेगां मबाइलजोंनो ओ सोनारनानै थायो मानो होनबब्ला इन्टारनेट दं नालाय बिदिनो सोरबा सुबुंफ्राबो मालाबा समाव मेंनानै जिरायोब्ला बे इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बायदि बायदि रोखोमनि भिडिअ नायनानै मिनिनायखौ लाबोयो आरोना नोंथां
दा ओनथां
दा नोंथां ओ दोनथ'नोसै नोंथां बुङोब्ला फोजोबनो हाया दा इन्टार्ननि सायाव गोबां बाथ्रा रायलायनो हायो
औ जागोन दे होमबा नोंथां ना
औ नोंथां